औ नोंथाङा खोनादोंना?
खोनाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आइदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना? बिदिबा जोङो बैसागो फोरबोनि सायाव सावरायनोसै नोंथां। औ ओ बैसागो फोरबोनि बाग गै होमब्ला आं नोंथांनो गिबियावहाय एसे फोरमायग्रोना होनोसै ना।
औ फोरमायदो दे नोंथां।
ओ बैसागो फोरबो होनब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ जेरैहाय जोङो बैसागो फोरबो खौ माने जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोबोद जेनेबा गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरोना औ। अ' बेनि उनावहाय जोङो ओ मोसौखौ ओ जेब्ला जोङो बैसागुखौ मोसौ बैसागो बा मानसिनि बैसागो बेफोरबायदि मोननै बाहागो खालामना लानाय जायो आरोना।
औ।
ओ बेवहाय जोङो गिबि बैसागुखौ जोङो मोसौ बैसागुखौ लाग्रोनाय जायो।
औ।
जों बैसागु बैसागुआव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। अ' बेहाय जों मोसौ थुखैनायावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो आरोना। बिनि ओ मोसौखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सान एबा जोबथा खालाराव जोङो थु खैनाय जायो आरो।
औ।
जोंहा मोसौखौ थुखैनाय समाव गोबां रोखोमनि फिथाइ नांगौ जायो फिथाइ सामथायफोर जेरैहाय जोङो थाराय बा दिग्लिलिथि फान्थाव बायनालाव बेफोरखौ नांगौ जायो आरो।
औ।
जाय दिनखालि हा मोसौ थुखैगोन जों बेनि सिगां ओ नागिरग्रोना दो-दोन ग्रोखानाय बा बुथुमखा बुथुमनाय जायो आरो।
औ।
ओ बेनि उनावहाय जोङो जाय दिनखालिहाय मोसौ थुखैगोन जोङो बे दिनखालि जोङो बा बे सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै माने दुगैस्रां लोबस्राङै माने बैफोर ओ नागिरखाना दोन नाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो मोजाङै सुनानै मोनसे आइजेंफोराव हाना लानाय जायो आरो ना।
औ
बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बेबायदिनो मोसौखौ फोथाराव लांनाय जायो फोथाराव लांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंबा बेफोर आइजेंंआव लानाय फिथाइ -सामथायफोरखौ हाना ल जोङो बा मोसौनि बिखुंफोराव जोङो एसे एनै खस्रोना होनानैबा जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने खुगा मेथाइ द जेरै ल फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेफोरबायदि जोङो खुगा मेथाइ खनानै माने जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो
औ
आरो जों मोसौनि मोदोम गंसे बा गासैयावबो जों फुरथा फुननाय जायो बे फुर्थाखौ मानो फोथावखौ जोङो सानाय बा खान्थानि बेफोरबायाददि हांगारफोरखौ हल'नानै थाव गुबै बेबा थाव गोथां फुननानै जोङो हो फुननाय जायो आरो ना
औ
अ बेखौ मानो फुननाय जायो होनबा जोंहा गोदो गोदाय समावहाय बाय न'नि बिगोमाफोरा बा अ बारिफोराव मोसौखौ हगारहरबाथाय जेन मोसा लख्राफोरा जाया बिनि थाखाय माने जोङो होननानै बेबायदि फट' फथाफोरखौ फुननाय जायो आरो ना
औ
बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखैनायबा बेफोरबादि मोसौ थुखैखांनायनि उनावनो जोंहा माने मिथिंगायाव मोननाय बा गोखा गोखै बेफोरबायदि ओंख्रि जानायफोरखौ जोंहा हुदा दं। दंखायो आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ना जेरैहाय बेहाय दिंखिया बेबायदिनो खुंखा मिथिंगायाव जि मोनो सेजौ सेथो बा सेजौ स्नि जेरैहाय माना मु नि बेफोर माससे मैगं थाइगंफोरखौो जोङो जानाय जायो आरो ना बेखौ मानो खायफा खायफा बेदर बा खायफा खायफा एा ओरैनो मिरामिस बेफोरबायदि जानायखौ जोङो गोदो गोदाय समनिफ्राय नुनो मोनो आरोना
औ
खमानो जायो होनबा जेन जोंनि देहा सोलेरफोराव बेमार आजार बा बेफोरबायदि सानाय सुनायफोरा जेन सोम ुया एबा साफिया जोङो बिनि थाखाय माने जानाय जायो आरो अ बेजों लोगोसे जोंहा मानसिनि बैसागु गोदो गोदायथ' जोङो बैसागुखौ मास मोन मोनसे बा बेखौ थामजि सानालागै फालिनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना आथिखालावथ' जोङो बेफोरबादि लानाया स्नि सान बा बेफोरबायाददिनो हाबतासे बेफोरबाद ल जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्लाै मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बैसागुखौ जों से से थारिखावहाय ए बा से सानखालिहाय जोङो बा गामिनि गेदेर गोलाव फोर जोङो गासि बेबो जोंनि देरसिनफोरखौ जोङो खुलुमनायजों लोगोसे जोङो मान बा बोर लानाय जायो। आरो उन्दैफोरनो जों अननाय होनाय जायो आरोना जोंनि बोसोरफोरावहाय जोङो बैसागुखौ ओ बेबादिनो फालिनाय जायो ओ ओ बेजों लोगोसे जोङो बैसागु मोसानायाव गोबां रोखोमनि देलाय मालाय माने उन्दै गेदेर गासिबो ज जालायना माने माने दखना गोमो बेफोरबायदि फास्रा गोजा बिदि हौवासाफोराबो गामसा गोथां बे गस्ला गुफुर आरनाइ फारि आरि लाना जों मोसानो थांनाय जायो आरोना जेरै जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा बरफोरनि दोरोङारि हिसाबै जोंहा गोबां दामजु देग्राफोर दङ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बा जों बेफोरखौ लानानै गामि गामि बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव मोसानो थांनाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसौखौ माबायदि थुखैनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां आंबो बैसागुनि ओ बागैनो नोंथांनो आरो मोसौ थुखैनायनि बागै एसे फोरमायना होनोसै
औ औ
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ जोंनिजोंबो ओ नोंगौ ओ मोसौखौ ओ सैथ्र दाननि जोबथा ओ खालाराव बा अक्टआव ओ जोङो मोसौ थुखैनायखौ ओ जोङो लायो ओ नोंगौ ओ मोसौ थुखैनायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबै समनिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थानाय जोंनि बर समाजाव बेफोर हुदाखौ जोङो नु मोनो ओ ओ मोसौ थुखैनायाव जोङो ओ ओ माखासे फिथाइफोर ओ जेरै लाव ओ फान्थाव ओ आरो दिंगि लिगि आरो
औ
ओ लोखोना बिबार ओ बेबायदिनो ओ जोङो लाबोनानै ओ दोनफैयो ओ बिनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ ओ जोङो थुखैनो थुखैनायाव ओ जोङो माखासे मोसौखौ गाब फुननाय जायो ओ जोङो साराय बा थौफोरनि ओ हांगारखौ जोङो ओ थालिर बिलाइ बा माबा मोनसे बा माबा मोनसे ओ बासन लानानै जोङो हाखनै हाखनानै हांगारखौ हाखनानै जोङो थाव गोथांजों लगायनानै ओ मोसौखौ ओ गाब फुनो ओ गाब फु फुननायनि ओ ओंथियानो जादों नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि ओ जोंनि ओ समाजाव ओ मोसौ थुखैनाय स्लंखान्थि ओ स स्रंखान्थि समाव ओ जोङो मोसौखौ खानो मोना नोंथां ओ बे खानो मोनैनि जाहोनानो जाहोनावनो ओ जोङो ओ गोदोनि समाव ओ जोंनि ओनसोलफोराव ओ हाग्राजों बुंफ फबनाय ओ हाग्रा सिङाव जों रायजो जायोमोन नालाय ओ मोसा लख्राफोरखौ गिनानै ओ जाहाथे मोसा लख ख्राफ्रा ओ गावसिनि लोगो ओ साननानै ओ ओ बिसोरखौ गाब फुनाय जायोमोन ओ बेबायदिनो मोसौखौ थुखैनाय जायोमोन ओ आरो ओ मोसौ थुखैनायाव ओ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो ओ जोङो ओ मोसौखौ जेब्ला ओ ओ बिलोफ्राव बा दैसाफ्राव ओ थुखैनो लाङोब्ला ओ जोङो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ लाव जा फानथाव जा ओ बोसोर बोसोर एरबाय था ओ बिमा गायदे बायदि दाजा ओ बिफा बलद बायदि जा नैबेबायदि ओ मेथाइखौ खननानै ओ जोङो ओ मोसौखौ थुखैनाय जायोमोन नोंथां ओ बिनि उनाव ओ नोंथाङा बुंनायबायदि ओ जोंनि जायगायावबो ओ ओ अखानायै ओ बैसाग दाननि से खालार खालि ओ देलाय मालाय ओ देलायनानै ओ दुगैस्रां लोबस्रां ओ बाथौ खुलुमस्रांनानै ओ जोंङो ओ गामिनि गामि गामि ओ गावनिफ्राय देदसिनखौ ओ मान होनाय ओ खुलुमनाय आरो गावनि दुइसिनखौ अननाय ओ बेबायदि ओ दिन्थिनो थाखाय जोंङो ओ खोलानिबा साहानिफ्राय जोंङो फारि-फारियै ओ न न'खर-न'खर हाबनाय जोंङो ओ गिदिरफोरखौ खुलुमनानै सनमान लानाय ओ बेबायदि ओ जोंनि समाजाव ओ जोंनि जोंबो बेबायदि सनमान लानाय जायो आरो ओ बिनि उनाव ओ नैथि बैसागनि दाननि नैथि ओ खालारनिफ्राय ओ जोंङो मानसिनि बैसाग ओ रंजानाय ओ बा मागिनाय ओ बैसागुखौ ओ खाम सिफुं ओ जथा ओ बेबायदि लानानै जोंङो ओ रंजानाय नुनो मोनो। ओ गोदोनि समाव ओ बांसिन ओ बैसागुखौ ओ खुगा मेथाइजों ओ खननानै ओ जोंङो रंजानायखौ ओ आबै आबौ मोना ओ रंजायोमोन होननानै जोंनो खिन्थायो ओ नाथाय ओ दानि आथिखाल मुगानि बैसागु मोसानाया एसे सोलायनाय नुनो मो नुनो मोनबाय नोंथां ओ जेरै सोलायनाया माबा होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ दानि बैसागु रंजानाया ओ रंजानायखौ ओ जोंङो बक्स ओ माखासे दामग्रा आगजु ओ बेफोरबायदि ओ बक्स केसेट बायदि दामनानै जोंङो ओ बैसागु बोथोरनि ओ मेथाइ खनखानायफोरखौ जोंङो बिदि खनखानायफोरखौ ओ जोंङो दामनानै ओ जोंङो मोसानायखौ ओ नुनो मोनसै ओ सिगांनि ओ जोंनि ओ आबै आबौ समनि रंजानाया ओ खुगा मेथाइ खननानै बांसिन रंजायोमोन आरो। ओ दा बेबायदिनो जोंनि बैसागु रं नुजानायनि दा माखासे ओ रंजानाय ओ फोराबो माने गोदोनि दिनाव ओ गोलाव समै लाखियोमोन ओ गोदोनि समाव ओ स्नि सानसिम जोंनि ओनसोलाव लाखियोमोन होननानै जों नुनो मोनदों। ओ दा मानसिफोरा सुबुं माहारिया ओ गासिबहाबो ओ बेस्थ' थानाय हिसाबै ओ जोंनि मोसानायफोरखौ ओ जोंनि रंजानायफोरखौ ओ थाम दिनल' लाखिनाय जासै ओ दानि ओ मानसि फोरा ओ थाम दाननि गेजेराव जोंङो ओ मोसानानै लानानै ओ जोंङो बैसागु बोथोरखौ ओ बरायो होननानै ओ जोंनि जायगायावबो बरायो आरो। ओ बिनि उनाव जोंङो ओ मोसानानै मोननाय ओ जिखुनु जाया ओ ओ रां एबा मै-मैगं थाइगं ओ आरो ओ जिखुनु जाया मैगं थाइगं मोननाय ओ बेफोरखौ जोंङो ओ जेब्ला स्नि दाननि उनाव ओ फुंखा हगारनाय नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि ओ बे समाव जोंङो ओ गामिनि फोथारफ्राव बा दैमा जिंफ्राव आराम मोनसे लांदां जायगायाव थानानै ओ जोंङो ओ
ओ जायो आरो बे समावनो जोङो गोखा गोखै जानाय हाबाखौबो ओ जोङो जाफायो आरो ओ जेरैहाय ओ गोबां मैगं दङ गोखा गोहैनि बेलायाव ओ ओ थाराय मैगं ओ गारला ओ ओ गारला मैगं ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं दं आरो ओ बेफोरखौ ओ जानायनि ओ गुबै जाहोना जाबाय ओ जोंनि बेमार बेमार आजार बा जुदि ओ खारो
औ आ औ बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बादि माने जोंहा आथिखालाव माने गोबां बर'फोरनि दामजु देग्रानि अनगायैबो माने जोंहा गोबां माने भिडिअ बा बेफोरबादि ओ नोंथां रेडिअ' रेर्खदिं बेबादिनो टेब बा बक्स मबाइल फननि गेजेरजों जों गोबां मोसानायखौ नुनो मोनो। सै आरोना अब्ला माने जोंहा गोदो गोदायथ' जोंहा बेफोरबादि गैयामोन बेजों लोगोसे जोंहा आथिखालाव माने बैसागो जों लोब बा लानाबो गोबां फांसन आरि खुंनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना
औ।
बेफोराव जोंहा बुंनो थाङोब्ला बेफोर जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फैखानायबा जों बेफोरबायदि खुंबोखाया बेफोर आथिखालाव सोमजिनाय बा आथिखालावसो जों बेफोरखौ ओ मानिनाय जायो आरो ना बेफोरनि जेहैबो माने गोबां रोंगौथिफोरखौ बा गोबां साहस मोनोबा बेफोरबायदि मोननो हायो। आरो जेरै जों बे फोराव हरखाब बादायलायनाय बा थुनलाइयारि बादायलायनाय आरिमुवारि बादायलायनाय बेयाव जेरै जोङो खेला गेले गेलेनाय एबा बिदि बादि बाथ्रा दान दान्थेलायनाय बेजों लोगोसे जों आरिमुवारियाव मोसानाय रोजाबनाय बेफोर आयदाफोरखौ लाफानाय जायो आरोना
औ।
औ जोङो बेबादिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो। आरो
औ।
औ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय
औ दे नोंथां गोजोन्थों।